औ।
अब्ला आङो बे समाव मोनसे आयदानि आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ गोसोखांनानै फन खालामदों। दा जोङो। ओ बांद्राय गिदिर आयदाखौ लाना। फिसा आयदा लादिनि। आथिखालाव ओ बर'फोरा रांखान्थियाव गोख्रों जानोब्ला मा मा आयदायाव जों खामानि मावनांगौ बेनि सायाव जों सुंद'यै सावरायनो
नोंगौ। औ खोनादों नोंगौ।
औ ओ जेरै गुबुन हादरफोरखौ नायोब्ला ओ गुजरात हारियाना गुजराताव जों स्पेसियेलि गोबां माने सि सोरजिनानै जोंनि ओनसोलाव गोबां हादरफोराव हादरसाफोराव ओ साप्लााय खालामनानै ओ रां आरजियो आरो हारियाना पान्जाबफोराव आबाद मावनानै जों रां आरजिनायखौ मिथिनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंनि ओ माखासे ओ जोंनिनो बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि गोख्रों रांखान्थियारि माने खालामनोब्ला जों मा मा राहायै खालामनो हागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां आं एसे आंनि साननाय बा आंनि मोनदांथि आंनि एसे बुंनाय बियो आं एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों थाङा जि सोंबाय सोंलु सोंबाय जेरै ओ जोंनि बर'नि सुबुंफोरा जों रांखान्थि बिथिङाव जों माबोरै दावगानो हागोन नङा होमबा नंगौ दा आं बिदिन्थि बादियै आं एसे गुबुन रायजोनि बिदिन्थि लानि गुबुन गुबुन जोंनि हादोरसानि गुबुन रायजोनि जेरै आ नोंथाङा मख'बोबाय जेरै गुजरात रायजोआ बांसिन सि जोंम जेथ'बा गारमेनटाव औ बेफोरबायदियावहाय बांसिन आ बिथांमोनहा रांखान्थि दावगादों दा जिखुनु बिथांमोननाव बेफोरबायदि रिसरसेसफोरा बांसिन दं बेबायदियैनो बिथांमोना बेबायदि ओ मोनसे मुवा बेसादफ्राव बांसिनै दावगादों आरो ओरै मानचेस्टार अफ इण्डिया मानचेस्टार अफ नर्थ होनना बुंबाथ' आहेमदाबाद नोगोरमाखौनो बुंनाय जायो नङा होमबा औ बेबायदिनो जोंनावबो आसाम हादोरसायाव आ जेरै जोंनियावबो मानसेस्टार अफ आसाम होनना बुंबा सुवालकुसि होननाय जायगाखौ बुंनाय जायो आरो नोंगौ जों गावनि रोंगौथिखौ लानानै गावनि रोंगौथि बा स्किलखौ जों जेराव बांसिनहै ओ रोंगौथि गोनां बेखौनो जों जुदि गावनि खामानि होननानै जों मोजाङै फालांगि बादि खामलाङोबा जों रांखान्थि बिथिङाव गोबां दावगागोन होननानै आं सानो आरो ना नोंथां जेरै बिदिन्थि बायदियै जोंनि लाइमोन सेंग्रा बा जोंनि आइजो माहारिफ्राथ' गोबां आखा फाखाखा नङा होनोमबा दानाय लुनाय
नों
दा बेबायदिनो जों जों जुदि बांसिनै आजिखालिथ' नै ओ आथिखालाव जोंनि बे इन्दि सि बा इन्दि खुन्दुं होनना बुङो मुगानि सिल्कनि पाटनि बेफोरबादि खुन्दुंफ्राथ' जोबोद बेेसेन गोसाना। बाजारफ्राव औ बेफोरनि औ बेफोरनि खुन्दुंनि जों ओ प्रडाक्टिभिटि बा प्रडाक्सनखौ जों बांसिन खालामनो हायोबा जों जों गाव गाव न' न'खरावनो खामनो हायोबा बेखौ अब्लाानिया जों बांसि सिन बेसेन मोनगोन आरो जोंनि आसामावल' बा जोंनि रायजोआवल' बेखौ मानसिफ्रा बाया नङाना बेखौ बायदिसिना बुहुमनि दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा बेखौ दानिया सिल्कनि होन इन्दिनि होन मुगानि पाटनि बेफोरबाददि सि खौ गाननाय जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बेनि मुलाम्फाखौबो मोनथिगौ मानोना बे जिथुुबा जों इन्दि जि ना बुङो ना इन्दि खुन्दुङा बेयो जाबाय एन्टि रेडिये सेन आरो ना बियो रेदियेसनखौ नांहोनो हाया आरो बे जिखौ जुदि नोंथाङा जोमो बा गानो अब्लानिया जोंनि साननि-साननिफ्राय फैनाय रेडियेसनफोर थायो बेफोरखौ खौ बे बुस्थुआ ओ-इन्दि सिया बेखौ एबजुब खामा। मा लाया आरो बोगथाबना लाया आरो बेखौ होखारफिनो आरो औ बेयो साइनटिफिक गोनोखोआरि दिग गेलारि जोबोद मोजां आरोना बियो रिसार्चआव मोनदों आरो बेखौ बेखायनो बेफोरो जोबोद गुन गोनांनाय बे बुस्थुखौ मुवा बेसादखौ जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गोदोनि मानसिफ्रा मोनथिगौ आरोना बेखायनो जों बेखौ गावनि आंगो दानाय लुनाय खामानियाव बाहायबोदों आरो ना नोंथां बेखौ खौ जों जुदि मोजाङै जों ब खौ बेफार फालांगि खामनो हायो अब्ला जोंनि रांखान्थियाबो जौगागोन आरोना नोंथां।
नोंगौ दा बे नोंथां बेनि ओ-फोजौनायनि राहाफोर नोंथाङा मोननैसो एगजामपोल होनो हागोन नामा? माब्रैबा जों बेखौ फेदेरनो हागोन बा फेहेरनो हागोन दाथ जों नुयो गामि ओनसोलाव साफा सानैफोरा माने नआव जानाय महरै फिनानैल माने एम्फौखौ लानाय जायो। दा जोङो बेखौ माबोरैबा लार्ज सकेलाव जों खेथि खालामनानै प्रडाक्सनखौ जों मेनुफेक्सार खालामनो हागोन बेनि। मोननैसो राहाफोर
आं एसे राहा होनो सानबाय बेखौ आं जिथुुबा नोंथांनि सिगाङाव। मखबाय नालाय मारै मारै जों बिदि खामनो हागोन दा गिबियावनो जों एसे इन्दि खुन्दुं बानाय जों गावनो बानायनांगोन आरो ना जों आलादा मालायनिफ्राय बायनानै जों जि दानो नाङा बेबायदि जोंनि बे इन्दि एम्फौ फिनाय खोनो होन बा जिखुनु बिदि खुन्दुं बानायनाय बे जोनथोरफोरखौ जों नफोरफ्राव मानै आरो रोंगौथि गोनांखा मानसि बाहायनांगोन मोजाङै आरो बेखौ इसे बुजायै बानायनानै जों गोजौहा मार्केटिंफोर थायो नालाय सेल्समेन थायो मार्केटिं खालामग्राफोर थायो बिथांमोननि हेफाजाबावहाय जों बेखौ गोजौआव बा बाहेराव आलदा हादोरसाफोराव जों बेखौ बिथांमोनजों रायज्लायनानै जों बेखौ थोंजोङैनो जुदि बिलाइ हरो बिथांमोननियाव। अब्ला जों बांसिनहै जों मुलाम्फा जानो हागोन मानोना बेहाय ओ सासे बेफारि बा गेजेर थाखोआरारि मानसिखौ जुदि लाफायोब्ला अब्लानिया बिथांमोनाथ गेजेर खोलोबनि मानसिफ्रासो बांसिन मोनजायो नालाय औ बेखायनो जुदि बिदि खामनानै जों आलदा हादोरफ्रावबो हरनायनि लामाफोरखौ मोनगोन आरो ना जों आरो जोंहा अब्लानिया जुदि मुंदांखा जायोब्ला आरो मुंदांखाखा खायफा मानसिफ्रा बा माखासे मानसिफासो मोनथियाबा बायनानै गाननो हाया नालाय सोरबा बेखायनो बारा गाना नाथाय गुबुन हादोरनि मानसि फ्राथ जोबोद मोजां मोनदों बेखौ आरो बायदिसिना बायदिसिना बे अनलि जिल' नङा आरोना खालि जिल' बायनो नाङा आरो आलदा आलदा रोखोमनि हमना ला थुफिफोर बा आ बुजा सकस फोर गाननाय आथिङाव गाननाय औ गासैबो बुस्थु बा जिखुनु जुता जेरै खादाफोराव खादाफोर होनायबो जि बा आखाइनि फांखा बेबायदि गिसिब गो बानायोबा बा जिखुनु हेन्ददिक्राफ्ट आरोना बेफोरबायाददि बा हेन्दलुम बेफोरबायाददि बानायनानै जुदि जों इन्दि सिखौ जोङो प्रमट खालामो गोजौहा अब्लानिया बायदिसिना डिजाइन होना खालामोबा जों आरो गोबां बेफोरो
बेनि मुलाम्फा मुलाम्फा जानो हागोन नंगौ नोंथां अ आं नोंथाङा दा बे लामाखौ दिन्थिबाय आं मोनसे सोंथि गोसोखांदों दा अब्ला जोङो इण्डिया दि मोनसे इनिसियेटिभ लादों अवान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्ट बेबायदि मोनसे इनिसियेटिभ दा जों बे फोरावबो बेफोर मुवाफोरखौ फाननो हागोन नामा
औ नोंथां आ बेखौ बेफोरो आ बे सोरखारा बुंनायाथ' मोनसे जिल्ला मोनसे जिनिस दिहुुननाय प्रडाक्ट आरोना बेयो जाबाय जाय दिस्ट्रिकआवहा बा जाय जिल्लायाव बांसिनहै बे जिनिस खौ बिथांमोना दिहुननाय जायोबा फाननाय जायो बा बेफार खालामो खामो मोजाङै बेहाय बियो सोमजियो आरो सोमजिखाङोबा रज'यो जिखुनु जुनार जिनिसफ्रा अब्लानियासो बेखौ बेखौ बेबायदिहाय आ बिथांमोनहा फोसावदों आरो ना। मोनसे जिल्ला मोनसे जिनिस बिबायदि होननानै वान डिसट्रिक्ट वान प्रडाक्ट होनना थ' बेबायदिनो जुदि जोंनि बर' हारिनियाथ' बांसिन जायगायानो जोंना इन्दि सिनि थाखाय अ सुइटेबोल आर ना जायगाया जोंना इन्दि एम्फौफोरनि थाखाय औ बेखायनो जुदि जोंनि फुरा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया रिजन जायखौ मुङ जै बि टि सि बा बि टि एड बा बिटि आर बे जायगायाव मानो जों जुदि बेखौ फोसावना लायोब्ला आरो जोंनि सोरखारा आनो जुदि बेहाय स्किमफोर होयोबा इनसटियतिच फोर होयोब्ला अब्ला जों जोबोद दावगागोन होनना सानदों आरो ना अब्लानिया मुलाम्फाखौथ' आं नोंथांनि सिगाङावहा राहाखौथ' खोन्थाखाबाय माबोरै बोरै खालामना राहाजों गोजौ थाखोआव थांनानै मुलाम्फा जानो हागोन। ओम बेबायदिनो जुदि ओ सोरखाराबो जोंखौ हेफाजाब होयोब्ला जों थाबैनो गोजौआव थांनो हागोन आरोना। आरो मोजां आ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बा लाइमोनफोरा बा जोंनि सुबुंफ्रानो बेहाय गावनि खामानिफोरखौ मावथाबनानै जों मोजांहै जों खामानि मावनो हागोन बा मुलाम्फा जानो हागोन आं बेखौ सानदों आरो नोंथां
थां ओ जोंनि ओ ओनसो लाव जेरै नोंथाङा दा बावै बुंलांबाय ओ इन्दि सि दानानै इन्दि फिसिनानै इन्दि एम्फौ फिसिनानै रां आरजिनो हायो अब्ला जोंङो खुन बिफां गायनानैबो जों ओ रां आरजिनो हागोन ना हाया जोंनि जुग्राफिकेल आरो जोंनि मानसिफोरनि मावनायखौ नायनानै माने खुनआबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जोंनि साफ्रोमबो जिउआव मानो होनोबा आथिखालाव ओ मो गासैबो बिथिङावनो जों मेडिकेलाव नाय मेडिकेलावबो जोंनो खुन थुला नांगौ
नंगौ
खुन्दुं दिहुननाय बेनि थाखायबो जोंनो खुन नांगौ
जिबो बानायो नंगौ नोंथां जों बिदिबा समा जाबाय नामा नोंथां जों उनाव सावरायलायनोसै मालाबा औ औ दे गोजोनबाय नोंथां
दे दे